हेल' औ नोंथां खोनादों । अ हमबा जोङो नोंथां ओ बर'फोरनि ओ गाननाय जोमनाय आरो माबायदि बानायो बिनि सायाव रायलायनोसै होमबा न'?
जागोन नोंथां जागोन ।
दे होमबा नोंथाङा एसे जागायग्रोदो ।
दे नोंथां होनबा आंनो जागायग्रो दिनि ओ जिहेथु जोङो बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायनो नागिरदों ओ जों मोनथिगौ ओ जोंना दोरोङारि हिसाबै बर'नि गुबै गाननायानो जाहैबाय दख'ना । फोरनिया आरो हौवाफोरनिया जों गामसा जायखौ बुङो आरो सिनायथि हिसाबै जोंना आर'नाइ दङ आर'नाइ फास्रा जायखौ बुङो । ओ बेनो बर' हारिनि गुबै दोरोङारि गाननाय जोमनाय । आरोबाव बिदिनो जोङो
ओ आथिखालाव नुनो मोनो दोरोङारि गाननाय हिसाबै हौवाफोरा फ्राय माखासे ओ
बिथिङावहाय माखासे गाननायफोरखौबो गानदेरबावो जेरै जोङो आर'नाइनि मोनसे गस्ला बानायनाय बेखौ आर'नाइ गस्ला नाबो मा होनो आं एक्जाकलि मिथिया आरो बेफोर औ औ औ । आर'नाइ गस्ला बे जाहैबाय । ओ बेफोरनो आरो गुबै गाननाय जोमनाया बर' हारिनिया । आरो बे फोरखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला गावसोरनो बानायनानै गाननाय बायदि जायो जेरै बर' हारि साख्रिया साफ्रोमबो आइजोफोरा नंजोब्लाबाबो गामियाव थानाय गोबां आइजोफोरा ओ द'खना दानो रोङो आरो गामसा बायदिसिनाखौ दानो हायो। आरोबाव आर'नाइखौबो मोजाङैनो दानो रोङो । दा बेफोरखौ जोङो मेसिननिफ्राय बानायनायनि सो सोलायै बांसिन जोंनि आखाइजोंनो बानायनानै गाननाय जोमनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ।
नंगौ नंगौ नोंथां ।
दा नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा बर' हारिनि गान्नाय जोमनायनि सायावहाय?
अ गाननाय जोमनायाथ' जोंनि गोदोनिफ्रायनो बेनो गामसा द'खना आर'नाइ बेफोरनो आरो जोंनि नोंथाङा बुंनानै आरो बेफोर बेखौ जों गावनो दाना लायो जों गावनो जोङो ओ इन्दि एम्फौ फिसिनानै बेनि फिथोबनिफ्राय जों खुन्दुं बानायनानै बानिसा बिफांनि बिगुरनिफ्राय गाब फोननानै जों गो्जा गोमो गुफुर बेफोरबायदिनो गाब फोननानै जोङो द'खना आरिखो दायो जोङो द'खना गामसा ओमफ्राय फाफ्लियाव लानाय फास्रा आरो उल जि गोदो गोदायथ' जोंनि बर' हौवाफोराथ' गामसाजों गाननायजों लोगोसे खर' ओ आ बिया गामसा खानानै लायोमोन माबा आर'नाइखौ खाना लायोमोन आरो लोगोसे उल जिफोरखौ जोमोमोन गोदाय गोदाय गस्ला दानि समाव
औ नंगौ ।
जोंनि आइजोफोरा द'खना गानोमोन बिदिनो फास्रा लायोमोन । उल जिखोबो लायोमोन गोजां बोथोराव बेफोरबायदिनो गानोमोन आरो जोंनिया आरो बेफोर जों जोंनि बर' आइजोफ्रा गावनो हिसान दानायाव दाजोबोमोन आरो लुयोमोन दायोमोन लुयोमोन माहोनो गुबुन गुबुननिफ्राय बायनानै माबा खालामनानै गाननो गोनां जायामोन आरो गावनो मिथिं महरारि मोननाय बेसादनिफ्रायनो जोङो बानायना लायोमोन आरो बेफोरफोरखौ जों गाननाय जोमनायखो दाबो जोंनि बर' आइजो फोरा आखा फाखा हिसान दानायाव दानाय लुनायाव बेफोरबायदिनो दानानै लुनानै जोंनि बर' आजोफोरा दाबो द'खनाखौ गानबोदों जों जोंनि गामि गफायाव थानाय बांसिन आइजोफोरनि द'खनाफोरनो दाबो गाननानै थायो जोंनिया
नांगौ नोंथां ।
टाउन सेरनाया एसे आलादा जाबाय बिसोरो आथिखालाव बारा द'खनाखौ गाननायखौ जों नुवा । मालाय हारिनि ओ बेसादखौ गाननाय नुयो जोङो ।
औ नोंथां नोंगौ ।
आथिखालाव जोंनि बर' हौवाफोरा बिदिनो गामि गफानि ओ बोरा बेन्थ' बेफोरफोराथ' बांसिन गामसा सला गुफुर गिन्ज गाननानै थायो जोंनिया नाथाय टाउन सहेराव थानाय एसे साख्रि बाख्रि मावनायफोरा मालाय हारि वेस्टार्न काल्चारनि लंपेन्ट जुथा कट गा नायखौ जों नुयो आथिखालाव
नंगौ नोंथां नोंगौ ।
नाथाय दाबो नायनो थांब्ला गामिफोराव जों बेनो गामसाया आरो जोंनि बर'फोरनि जेरै आलासि जानो थां थांब्ला जोङो बेफोरनो गामसा गाननानै सला गाननानै जोङो आर'नाइ लानानै जों थाङो आरो जों आर'नाइखौ जों मान बावो।
नंगौ नोंथां ।
इफोरनो अ आरो जो जोंनि दख'नाफोराथ' बायदिसिना आगर थायो । आगर एरनाय थायो ।
औ नोंथां।
आरो जोंनि आर'नायावबो थायो अ जोंनि आइजोफोर लानाय फास्रायावबो उल जियावबो बेबायदिनो फारौ मेगन हाजोनि बेफोर सावगारिया थायो आरो जोंनिया गोबां
नंगौ नोंथां नंगौ बुंनो थाङोब्ला औ औ गोबां रोखोम रोखोमनि आगरफोरखौ जोङो खोनाबोदों जेरै दाउसा मोख्रेब बर'नि जे गा गाननायावहाय मेनलि दख'ना हिसाबै आइजोफोरनि गानग्रायावहाय गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ गोदोनिफ्राय जों खोनाबोनाय मोनदों आरो जेरै ओ दाउसा मोख्रेबनो ओ बिदिनो दावराय दावराय मोख्रेब । आरोबाव अनेक रोखोमनि दं ।
अनेक रोखोमनि जे मिथिंगानि जि सोरजि दं बेफोरखौ दानि आगर एरो जोंनि बर' आइजोफोरा
औ आर'नाइाव थानाय गुबै जे आगर बेबोथ' हाजोनिनो मोनसे आगर बायदि जिहेतु बियो गोजौ गाहाय मोनसे हाजोनि आगर । औ हाजो आगर बेफोर आरो दा गासैबो जोंनि जेसेबां आगर दं बे मिथिंगाखौनो नुनानै बिनि सायावनो सोरजिनाय । सोरजिलु माखासे आगरफोर जों बुंनो हायो । जिहेथु जों बर' हारिफ्रा गोदोनिफ्राय मिथिंगायावनो थानानै ओ मिथिंगानिफ्राय थानाय बिनि सोरगिदिं नुनाय नुथाइफोर आरो बेफोरनि ओ सोरजिलुफोरखौ गावसोरनो कुद सोलोंनानै बेफोरनि जेसेबां नुथायफोरखौ गावनो ओ गावनि आखाइजों बा गावनि रोंगौथिजों सोरजिनानै लानो हादोंमोन बेफोरनो जा जानो हौ बेफोर आगरफोरा गासैबो मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ बेफोरबायदिनो जोंनि गासैबो गासैबो आरो जोंनि गाननाय जोमनायफोरावथ' नों बांसिनानो बे आगर एरनायखौ नुखागोन जोंनि आरो आथिखालाव जोंनि आर'नाइ गामसाबो दिहुनबाय बे आर'नाइ गामसायावबो जोङो हाजो हाजो हाजोनि सावगारिखौ नुनो मोनो बेफोरनो जोंनि औ आरो गोबां बिदिनो गोबां गाबनिबो गामसा दोङो जोंनिया गुफुर गोथां बेफोरबायदि ओ गुफुर आगर थानाय गोलावनो बेफोरबायदि दं जोंनि गाननाय जोमनायफ्राव गोबाङानो आरो जोंनियाथ' बेनो आरो जों आलासि दुलासि जानो थांब्लाबो जोंनि बेनो आरो आरो जोंनि गाननाय जोमनाय नुबोला गुबुन हारि सिनायखायो बे बर' होननानै जोंनि दख'ना गाननायखौ नुब्ला जोंनि आर'नाइ लाना थांब्लानो अफार लांब्लानो सिनायगोनदि बे बर' बर' सुबुं होननानै बे जोंनि गाननाय जोमनायनि गेजेरजोंनो जोंखौ सिनायो
नगौ नोंथां
अ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना ओ नोंथांमोननिथिं गामियाव दाबो बिदिनो गाननाय सलियोना एसे सोलायबाय आलादा जाबाय
औ नोंथां थारैनो हागोन ओ बुंनो थाङोब्ला गोदोजों आरो दाजों ओ एसे फारागथिखौ नुनोसै मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि दिनाव ओ जोंनि गामि गंफाफ्रावहाय फ्राय सुबुङानो गामसासो गाननानै थायोमोन आरो आइजोफोराबो। दख'नानि अनगा आरो जेबो बेसादखौ गाननाय जोङो नुनो मोनामोन नाथाय आथ थिखालावहाय सोनाबारि माखासे ओ रोंगौथि मोननाय आरो सोनाबनि माखासे बारहावाया जोंनियावबो फैनाय लोगो लोगो जोंनि गोबां आइजोफोर आरो जोंनि ओ हारिनि हौवा माहारिफ्राबो ओ गाननाय जोमनाया एसेबाबो सो सोलायबाय जेरै गोदो जोङो बांसिन थानाय ओरैनो थानाय बा बबेबा मोनसे दोरोंङारि हाबा हुखा मावनायफोरावहाय गामसा नङाबानो सोलियामोन नाथाय आथिखालावहाय जोङो फ्राय गामसानि सोलाय ओ लंपेन्ट गाननाय बा सोनाबारि माखासे लंपेन्टखौसो गाननाय नुनो मोन जेरै गामिफ्राव मिथिं दावथिं जायोब्ला गोदो गामसानि अनगा रावबो जेबो गाननानै थांनाय नुवामोन नाथाय आथिखालावहाय बांसिन मानसियानो सोरबा गामसा गानो औ सोरबा ओ लंपेन्ट गानो बा गुबुन बुन रोखोमनि हि गनानैबो जोङो बावहाय ओ बाहागो लाब नाय नुनो मोनो थिग बेबायदिनो आइजोफोरखौबो जों बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनि रुजुनायावहाय जेरै ओ आइजोफोरा ओ बा हिनजावफोरा बांसिनानो दख'ना गाननानैसो जोमग्रायाव फास्र- रा लानानैसो गामिनि जेसिबां हाबाफारि आरो न'आव थानाय समाव बेफोरखौ गाननानैसो थायोमोन आरो बाहागो लायोमोन नाथाय दानि जुगाव नुनो मोनो ओ माखासे गाननाय जोमनाय ओ ओ बेफोरखौ बर' हारिनि हिनजावफ्राबो गाननाय नुनो मोनसै आरो‌ हाबा हुखाफ्राव नायनो थाङोब्ला ओद ख'नानि सोलाय गुबुनफोरनि द्रेसखौबो गाननाय जोङो नुनो मोनो
नंगा नङा नोंथां बेनो जोंनि उन्दै उन्दै सिख्लाफोराथ थ' बांसिन दख'नाखौ गानला बे वस्टार्न माबाफोरखोनो गानो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बांसिन नाथाय जोंनि गामिनिब ओ आबै आबै जोंनि आइमोना मा दैमोना बे दख'नाखोनो गानना थाङो जेरावखि जाया माने नाथाय बे से गोरलै गोरलै सेंग्रा सि ख्लाफोरखौ जों गोदोनि बायदि गामसा गाननानै ओ फुजा फाथालफोराव थांनाय हाबा हुखाफोराव थांनायखो नुला जोङो सिख्लाफोरखोबो गाैसैबाबो बेर गुबुन गुबुन रोखोमनि गाननानै थाङो
औ नोंथां नोंगौ
गासैनो समजो लोगोसे गासै सोलायबोबाय दं
नोंगौ नोंथां नोंगौ
गामियाव दाबो गामि गफायाव बिदि एसेबां सालायनायखो नुवाखै जों जोंनि बर' आइजोफोरखौ गासैनो जेरावखि थाङा माने दखना दख नाया थाखाना आरो जोंनि दख'नायाबो गोबां गोबां मु मुंनि दं देरै दख' थावसि गोदावा थावसि गोथ हाबा जानाय समाव गाननाय जायो नामा नोंथां
औ नोंगौ गोथार दख'ना होननायबो जों बेखौ फोथायनाय ज जायो जिहेथु हिनजाव गोदाना गोदान हिसाबै फैनाय समाव जोंङो दख खना थावसिखौ गानहोनानै बेखौ हाबा होनाय जायो आरो
नो नोंगो नोंथां बिदिनो आरो आरो माखासे बिदिनो दख'नाफोरनि मु मुंखो मिथिगोन नोंथां जोंनि बर' आइजो
आङो बांसिन दख'नाफोरनि मुंखौ बांद्राय रोखायै मिथिनाय जाया नोंथां जेरै दख'ना थावसिख खौथ' आं मोनथिबाय आरो ओ दख'ना दबा ना माबा होननाय दङ बेखौ खोनादोंल' दा माबायदिखौ होनो आं मिथिया नोंथाङा मिथिगौब्ला एसे खोन्थानो हागोन नामा
आंथ' बिदि एस आंबो मिथिया बिरनो आरो दख'ना लाग्रा दोङो जोंनिया बर' आइजोफ्राबो गानो बेखो दख'ना लानग्रा दं थ बिदिनो मेलला गुबुन गुबुन मुंनि दं दख'नाफोरखौ बिदिनो गुबुन गाबनि
औ नोंथां नोंगौ नोंगौ
बिदिनो थानायनो बिनिनो मुं जायो आरो आरो जोंनि हौवाफोरनिखौ मोनसेल' जों नुनो मोनो आरो गामसा दानाय गामसा आरो खालि गाबखौ बेलेग नुयो आगरा एसे सोलायो बेनो आरो
औ रंफ्राल' गुबुन गुबुन जायो गाबफोरा औ औ बेनो नोंथां
बिदि मुं गुबुन गैया आरो जोंनिया बिदिनो थागोन आरो ओ ओ गामसा गोजा गामसा गुफुर बेफोरबायदि थागोना गुबुन मुङाव मुङाव गैया आरो जोंनि बर'फोरनिया
गाबखौ लानानैनो गुबुन गुबुन मुं जानो हागौ खिन्थु गामसाया गामसा मोनसेल'खा
उम नोंथां अ जोंहा समा जाबाय जोङो होमबा दोनथ'नोसै बे बेखिनियावनो
औ नोंथां होमब्ला नोंथांजों हारिनि गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो गोबां मोनथिनो मोनै खोथाफोरखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनानैबो लानो हाबाय ओ बिदिब्ला गोजोनथोंसै नोंथांसिम। दे गोजोन्थों दे।